नोंथां हेल' नोंथां अ नोंथां मा खालामदो?
औ आं ओरैनो दं।
हेल'
औ दा मा खालामदों?
आंबो इदिनो ओरैनो दं।
औ
होब्मा जों सानफ्रोमबोनि मा खालामनाय मा मोननाय गावनि सानफ्रोमफोरनि जिउनि मावग्रा मावनो गोनां खामानिफोरखोनो रायलायनोसै
औ जायो
ओ नों नोंथाङा दासान्दि मा मा खालामना दं?
आंथ' बिदिनो न'फ्राव जानाय लोंनाय ओंखाम ओंख्रि बेखौनो संला बेनोसै आरो संनाय अमा आदार होनाय आरो नोंथाङा
आंबो बिदिनो न'खराव मावनो गोनां खामानि जानाय संनाय ओंखाम ओंख्रि आरो बिदिनो रां रु बा एसे फनो फैनो थाखाय दाउ अमा फिसिनाय बिदिनो उन्दु उन्दु फरायसाफोरखौ टिउसन लानाय बिदिनो सोलिगासिनो दं औ नोंथाङा ओमफ्राय ऐ ए जेरावबो थां थांथाराखै नामा
दा जेरावबो थां थ'वाखै आमथि मोनफैबासो बेरायगोन दा बेरायथ'ला गरम बन्द'बो जाखागोन नालाय
नोंथांमोना आबाद गायनाय जाथ'वाखैना?
दायो जाथ'वाखै
औ
अखा हाबाय हादो मोन नालाय साननैसो बेखायनो
औ औ नोंथां बे साननैसो औ नोंथां बे साननैसोआवबो बोथोरा माबदिनो नोंथांमोननिसिम?
बोथोरा सानसेनो अखा सानसेनो बिदिनो सान्दुं साननैसोआव अखा हाबाय दंमोन दायो सान्दुं दुंलायबाय
ए ओ ओ
नोंथांमोननि थाखाय बोरै बोथोरा
बिदिनो दसेनो लाख'हायि गरम दसेनो थाखुमाहायै अखा आरो दसेनो दोमैलु दसेनो थिं बिथिं सान्दुं मे बोथोरनि जेबो माबायानो गैया सोलायगासिनो दं बोथोरा दसेनो दसेनो सोलायो नोंथांमोना आबादखौ न'आवनो गायोना ना खामला होयो
जोंहा न'आवनो गायो आरो खामलाबो होयो एसे एनै न'आवथ' गायजोबनो हाया नालाय
औ।
नोंथांमोनहालाय।
जोंहाबो बिदिनो न'आवबो एसे एनै गायो एसे एनै खामलाबो होयो। आदिबो होलाबायो। फागोसेखौ।
औ बिदिब्ला नोंथाङा गायनो थाङा नामा।
आंथ' बिदिनो मालाबा सम मोनबा थाङो सम मोनाबा न'आवनो संनाय खुरनाय लाङो
औ मोजाङानो औ गायो आंबो।
एह गायनो जासिगोन साननैसो उनाव नोंथां
औ सानैसो उनाव जासिगोन
गायगोन नामा माइ।
औ गायगोन गायगोन।
नोंथाङा दासान्दि जेबो रां खामायनाय जेबो खामानिफोर मावथ'गासिनो ना मावथ'वाखै।
रां खामायनाय बेबायदिथ' खामानि मावथ'वाखै आङो।
ओमफाय मा खालामनानै दं
आं इद दिनो दंलाबायो।
माने फैसा रां रुफा फैसाफोर फैनाय माबाफोर बेलेग।
बिदिथ' जेबो गैथ'वा
बिदिनो दाउ अमायानोसै आरोना
औ दाउ अमा फिसिनाय बिदिनोसै
औ।
हांसो बोरमा हांसो बेफोरखौनो। दाउ अमा हांसो बोरमा बेफोरखौनो फिसलाबायायनानै दं।
औ रांथ' फैयोना नोंथां।
औ फैयो।
नोथामोनाबो फिसियो दा?
मा होन्दों नोंथां।
नोंथांमोनहाबो दाउ अमा लायोना?
औ नोंथां बिदिनोसै आरो बर' न'खर।
औ।
दाउ अमाजोंनो एसे-एनै जा रां फैयो। बेजोंनो सोलिगासिनो दं आरो इदिनोसै आरो।
औ।
नोंथाङा जों दा सान सबनि थानाय जानाय जिउ रायलायदों नालाय। दा नोंथाङा बे साननैसोआव नोंथांनि माने गोसोआरि हालोदा माबायदि माने मोजाङैनो। दंना ना माबाफोर सिन्था माबाफोर बिदि माबाफोर लानानै टेनसन नामा।
ओ दा टेनसन जा थवाखै माने गैथवा।
औ।
माने न'खौ बेमार आजार सोरबाफोर थाबासो बिदि टेनसन जाला बायो नालाय। दा गाससिबो मोजाङैनो दं। थयो बेनिखायनो टेनसन बारा बिदि गैया आरो। आरो एसे एनैया। थाखायो। अब्लाबो। बि बांद्राय गैया।
औ। बिदिनोसै आरो।
औ बाराद्राय टेनसन लाबाय थाबथ' देहानि आलाद दा मोजां जायाना।
औ नंगौ नोंथां।
मालाबा बिदिनो मालाबा दुखु मालाबा सुखु थालाबायो आरो‌।
नोंथा माबाफोर खामानि मावदों नामा?
खामानिथ' बिदि जेबो मावाखै। नोंथांमोनहालाय।
बिदिनो जेबो। गैथ'वा दासान्दि दासान्दि बिदिनोसै। औ।
आरो लाथाफोर फिसलाबायो नामा।
मा होनो नोंथां।
लाथा फोर फिस्लाबायो नामा होनदो।
एम्फुलाथा।
औ।
अ नोंथां जोंहालाय आगोल फिसियोमोन दा माने बे साननैसोआव गैथ'वा लाथ'नाय जायाखै दा साननैसोआव माने बिदि रां रुफानि जेबो गैथ'आनो रां फैनाय। फाननानै रां। बिदि गैथ'आनो माने अमा दाउनि अनगा जेबो गैथ'। जग दायोनो। अमा फिलाबायनाय आरो बिदिनो दाउ फिलाबायनाय दं अमासे मानै। फाननो रां मोनो बिदिनो सोलिगासिनो दं आरो बिदि बाहेरा जेबो बिजनेस गैथवा बिनि बादै नोंथांमोनहा फिसियो नामा दा नोंथाङा बे साननैसोआव फिसिगासिनो नामा
फिसिथवाखै आवगाय फिसिदोंमोन
औ
दा बिदि गैथआ
नोंथाङा फिसिगोन नामा
मानसिफ्राबो माने गामियाव बयबो फिसिलाबायदोंना बेनिखायनो बिलाइखौ मोन एसे गोब्राब जानानै दं बेखायनो फिथवाखै आं
औ नोंथांमोननि साखाथियाव हाथाय बाजारफोर दंबा नोंथाङा माबाफोर फाननो फानला फानलाय बायो नामा माने
अ हाथायाव लाथा दं दंनाया फाननायालाय बिदि फानफेराखै आरो
औ औ नोंथाङा बेफार फालांगि खालामनो लुबैया ना
लुबैयो लुबैनायालाय बिदि मैगं थाइगंफोर फानफेराखै नाथाय फुजाफोर माबाफोर जायोबा नारेंखलफोरखौ हैनाय जायो आरो
ए औ औ नोंथां मोजां मोजां बेबो
अ अ
औ ओम्बा
नोंथांमोननियाव होनबा माबा दंना गैया बिदिनो साखाथियाव माबा माबि नोंथांमोननाव बिदि सानफ्रोमबो माने कारखानाजों माने कम्पानिफोर कम्पानिफोर दंना गैया माने सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय खालामना रां आरजिनो हानायनि
कम्पानिथ खाथियाव गैया जोंनि साखाथियाव
औ औ
ए थाङोब्ला बे गलापाराव थांजायो मान हटेल गिदिर दंनालाय अब्लाबो थांनाय जाया आरो जों नोंथाङा थागोमोन नामा नोंथां नोंथाङा नेदा प्रब्लेम जानानै